हेलौ
औ नोंथां दिनै जों मानि सायाव सावरायलायगोन?
औ जों दा जोंनि गेजेराव सोलिबाय थानाय एबा निफ्रायनो जाबोबाय थानाय बबा जों संनानै जानाय बायदिसिना जाग्रा लोंग्रानि सायाव जोङो सावरायनो आखायाव लादों।
औ नंगौ नंगौ। जोङो जानाय लोंनाय होनना बुङोब्लाथ' ओ जों मोनथिगौ आगोलनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय जोंना अनद'ला खारै, नाफाम बै नारजि गोरान एबा नारजि गोथां एबा फाथो आरो बायदिसिना मैगं थाइगं गोखा गोदै जेरै अनला मेखि थिग बे बेफोरबायदिनो सबाय बेफोरबायदिनो गोबां जानाय लोंनाय दङ औ
औ
बेफोरबायदिनो ओ अनदला खारिखौ माबायदि स सङो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय
गिबियावनो जोङो माइरंखौ सु-सुनानै लाबो बाय बेनि उनाव बेखौ थफसि एबा उवालाव नहलि दिंखियाव देबाय देनानै जेबोना ओ अनला ओंख्रिखौ जोङो गोबां रोखोमैबो जानो हायो जेरै अमाजों नाजों नाफामजों नारजिजों बायदिसिना सिना गोखै साफोरजोंबो जोङो अनला ओंख्रिखौ जानो हायो बेफोरबायदि बिदिनो जा मुवाजों जागोन ओ जेरै ना बेदरजों जायोब्ला बेफोरखौ गिबियावनो जोङो एवनानै लाबाय बिनि उनाव दैखौ गोदौ होब बाय बिनि उनाव बै दैयाव अनलाखौ जोङो गारसननानै होबाय अन गुन्दैखौ बिनिफ्राय नांगौ बायदि यै बेयाव जोङो खारै बाहायबाय संख्रि ओ बानलु बानलु जाब्रां हायजें ओ गंगार दुन्दिया बेफोरखौ होनानै जोङो ना बेदरजों आरो लोगोसे होनानै बेखौ अनला ओंख्रिखौ जोङो बेबायदिनो जानाय जायो
औ औ नंगौ नंगौ औ थिग बेफोरबायदिनो ओ जोंना दंबावो बायदिसिना मैगं जेरै सबाय मैगं सबायजों अमा बेदर बेयाव सबाइखौ अमा बेदरजों स संनो‌ जोङो खा रै होनानै गोथाव जायो थिग बेफोरबायदिनो नारजि जि गोरानजों अमा बेदर नारजिया जाहैबाय जोबोद गोखा लोगोसेनो ओ अमा बेदर होयो जोबोद गोथाव जायो थिग बेफोरबायदिनो दङ जोंना नाफाम दङ नाफामखौ जोङो बानायनायनि मोननैसो खान्थि दङ बेफोर जाहैबाय जेरैबायदिहाय नाफाम बानायनो थाखाय जोंहा गिबियावनो नांग्रोगोन ना एबा ना गोरान ना गोरानखौ जोङो थास'फोरजों देग्लिनानै थास'आ जाहैबाय गांजेमा थास' बै गांजेमा थास'जों ना गोरानजों होनानै जोङो देग्लियो दे ग्लिनानै बेखौ मोजाङै गलायनानै जोङो बयामाव सो सोनानै दोनो बयामाव सोनानै दोननानै दान मोन नै बा दान मोनसेनि उनाव जों बेखौ जानो हानाय थासारियाव फैयो नंगौना बेनिफ्राय दंबावो औ मा मा दंबावो दे
जाग्रा जेरै जों बेखौ सासे सुबुङा जोंनि गेजेरनिफ्राय रुंसारि जानानै थाङोब्ला बेनि सारादुखौ खुंनाय समाव बेजों जोङो सोमोनदो एंगारनो थाखाय बे नारजि ओंख्रि जोङो सारादुदिनखालि संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो बेखौबो जोङो ना गोरान ओ नहलि जोङो बेदर बेफोरबादिजों संनानै जानायखौ जोङो दासिम नुबोगासिनो सिनो दङ आरो जोंनि गेजेराव गोबां मैगं थाइगंखौनो जोङो गोथाङैल' जायो बे नङा जोङो गोबां मैगं थाइगंखौ जोङो फोराननानै एबा बेखौ फोराननानै दोनथुमनानै जायो जेरै नारजिखौबो जोङो फोराननानै दोनथुमनानै जायो मैथाफोरखौ फोराननानै दोनथुमनानै जायो बेफोरबायदिनो जों गोबां बुथुमनानै जानायखौ दासिमबो नुबोगासिनो दङ
नंगौ नंगौ जेरैबायदिहाय मुलाखौबो फोराननानै बे मुलानि मुङा जेब्ला जों फोरानना दोनो अब्ला बे मुला गोरान मुला जोङो बुंहरो मुलाखुथि होननानै बुङो मुलाखु थि माने मुलाखौ फिसा हानानै जेब्ला जोङो फोरानगोन बेनो मुला खुथि मुं मोनहैयो लोगोसे बै मुला खौ‌ जोङो ओंख्रिफोराव होनानै होसनानै होयोब्ला जोबोद मोनसे मोजां मोदोमनाय फैयो एबा मुला मुला मोदोमनाय फैयो माने बेनि ओंथिया जाहैबाय जोङो मु-मुलानि बोथोराथ' बार' मास थाया नालाय जेब्ला मुलानि बोथोर बोथोर जायो एबा मुला रज'नाय एबा मुला देरफुनाय बोथोर जायो बै समाव जोङो मुलाखौ फिसा फिसा हानानै फोरानना दोनो जाहाथे जोङो बै मुला गैयि समाव जाहाथे जों मुलानि गोथावथिखौ मोनफिननो हायो बेनि थाखाय जोङो मुला खुथिखौ खालामनानै दोननाय जायो नङा होमबा
औ
बिदिनो जोंनि गेजेराव आरो गोबां दंबावो गोबां ओंख्रि जेरै बै मैथा जों ना मैथाखौ जोङो खारै ओंख्रिबो बानायना जायो सोरबा जानाय जानाय लोंनाय होनना बुङोब्ला अब्ला जोंनि गेजेराव खारैयाबो मोनसे ओ जोंनि गेजेरनि गुदि मुवा जायखौ जोङो थालिर फस्लानिफ्राय बानायनाय जायो गिबियावनो थालिर फस्लाखौ जोङो दाननानै बेखौ मोजाङै फोराननानै बेखौ सावनानै हांगार खालामो बेनि ओमफ्राय बेखौ एसे एसे दै होनानै बेखौ मोजाङै सालिनानै बेखौ जोङो दोनथुमनानै दोनो बेनिफ्राय बेखौ जोङो नारेंखल खख्लाय बा खायफा खायफाया बायदिसिना बायनाय खुरै बेफोराव बेखौ जोङो सरनाय जायो बा बायदिसिना भयामाव सोना दोनो आरो बेखौ नांगौ जाब्ला जेब्ला बाहायगोन जों ओंख्रि जानायाव अब्ला बिनिफ्राय एसे एसे होनानै जोङो खारै ओंख्रि फोराव संनानै जायो
नंगौ नंगौ थिग बेफोरबायदिनो जोंना जानायजों लोगोसे आगोलनिफ्रायनो जोंना सोलिबोदों लोंनाय फोरबोफोराव जोङो लोङोबो लोंनाय होनना बुङोब्ला जोङो गुबैयै गोरान आरो गिसि एबा गोरान जौ एबा बा गिसिजौ जायखौ ओ जोङो माइरंनिफ्राय बांसिन बानायनायखौ नुनो मोनो खायसे खायसे जायगायाव बेखौ बायदिसिना फिथाइ सामथाइनिफ्रायबो बानायनायखौ जों नुनो मोनो जेरैबायदिहाय आमलु खु खान्थाल थाइलिर थाइजौ बायदिसिना फि फिथाइ सामथाइनिफ्रायबो जोङो दै लोंनाय बायदिसिना रिसि एबा जौ जायखौ होनना बुङो जोङो फोरखौ बानायनायखौ नुनो मोनो ना थाय बांसिन जों बानायनायखौ नुनो मोनो माइरंनि बानायनायखौ माइरंनिफ्राय मा माबायदि जौ गिसिबा नायो नोंथाङा एसे फोरमायथिलाय
औ गिबियावनो जोङो माइरंखौ गोबाङानो सुनानै लायो आरो गोबाङानो सना लाया लाबानो ब बानायो बे माइरंखौ न' जाना लाबोनाय जाय माइरंखौ जों ओंखाम जायो बे फोर माइरंजोंनो जोङो जोमायखौ सङो बेखौ दैयाव दैया जेब्ला गोदौगोन अब्ला बै जखा बादियै माइरंखौ बेयाव होस'नो। बेनिफ्राय ओंखाम बायदिनो बेखौ स संनाय जायो जोङो। संनानै बेखौ जेब्ला बियो गुसु जागोन गुसु जाब्ला बेयाव जोङो मोनसे प्लास्टिकफोराव उदाङै बेखौ गुसु जानो होबाय बिनि उनाव नांगौ ज अखानि जोङो एमाव बेयाव देग्लिनानै होबाय बिनि उनाव बेखौ सानै सान थामसो ओ बायदिसिना खान था
औ औ
बिनिफ्राय रोसि ओंखारगोन अब्ला बे रोसिखौ जोङो जुमाय मुं खालामजायो बेखौ जुमाय महरै लोङो आरो बिनि उनाव बेयाव होनानै बिनिफ्राय जौ संनाय जायो जोङो
औ नंगौ
औ
थिग बेफोरबायदिनो जोङो जौ गिसिखौ ओ दै होनानै साननै एबा सानसे सोमना दोननानै जोङो जोङो खान्थाफोरखौ सायाव होनानै मोजाङै जों जेब्ला अर सुनानै होगोन अर सुनानै जेब्ला गोदौनानै बै अरनिफ्राय एबा जखायनिफ्राय जा जोंनिया जौगिसिनिफ्राय जा ओंखारनाय हावा एबा जा जोंनि उहा होनना बुंगोन जों जायखौ एबा जोंनि खप' खप' होनना बुं जागोन क'फवा लासै लासै बेनो जोंना ओंखारलांगोन जेब्ला जों अर सुना होगोन सिङाव खान्थायाव ओंखाम संनाय बायदिनो बेफोर बायदिनो बै खफ'आ मोनसे जायगायाव ज' जाहैनानै जोंना ओंखारबोयो बै ओंखारबोनाय बै खफ'खौनो जोङो दै महरै मोननो हायो आरो बै दैयानो जोंना जौ गोरान हिसाबै बाहायजाबोदों एबा बाहायजायो बेबायदिनो जों जोंनि जौ गोरानखौ मोननो हायो थिग बेफोरबायदिनो जोंना जौ गोरान जौगिसि एबा जानाय लोंनायनि सायाव जोंहा आगुनिफ्रायनो गोबां बेबायदिनो सोलिगासिनो सोलिबोदों
औ नंगौ औ जौआ जोंनि हारिमु जों एंगारनो हायै सोमोन्दो दङ नङा होमबा
औ दङ दङ दङ
माबा मोनसेया बे जायो आरो जौखौ जोङो मुलि महरै बाहायो जेब्ला खामानि मावनानै फैगोन बेखौ एसे लोंनाय होयो मुलि महै लोंनानैब्ला खामानि मावग्रा मानसिफोरा गावनि देहाखौ राफोद जानाय बायदि मोनो होननानै दासिमबो फोथायबोगासिनो दङ।
नंगौ नंगौ नंगौ
जोंनि जानाय लोंनायनि रायलायनायखौ बेयावनो फोजोबनिसै नामा?
औ औ नोंथां नोंथां थारैनो नंगौ दे बिदिब्ला